नोंथांआ
खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनादों नोंथाङाबो खोनादों ना?
नोंनिखै फिसा फिसा खोनादों
अ खोनाबायना दा?
औ खोनादों नोंथां
औ दा जों बिदि दिब्ला ओ बर'फोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव औ थांना थानायाव मा मा खामानि मावनानै सोलिलाङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां।
औ दे बिबिब्ला ओ आं एसे जागायनानै होग्रोनोसै नामा? आं एसे जागायनानै होग्रोनो हागोन ना? खोनादोना नोंथां
खोनादोंना?
औ मा होनदों नोंथाङा?
खोनादोंना? औ खोनादों।
औ खोनादों
औ दानिहाय खोनायाखैमोन ना?
औ खोनायाखैमोन।
औ बिदिब्ला
औ हागोन हागोन नोंथां।
औ जोंहा बर' सुबुंफोर होननानै बुङोब्लाथाय ओ माबायदिहाय थांनानै थायो होनब्ला जोंहा गोबां खामानि दाना आखाइयाव लानाय नुबाय सुबुंफोरखौहाय जेरै गोदोहाय जोङो ओ जोंहा बर' सुबुं होनबाथाय मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बा आबादानो गाहाइ खामानि होननानै बुङोमोन नाथाय जोंहा बर' सुबुंफोरा दिनैनि मुगायाव ओ जोंनि गोदान मुग गाजों गोरोबफानानै सानफ्रोमबोनि जिउआव गोबां बायदि बायदि। रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो आ खायाव लानायखौ नुनो मोनो जोङो। जेरै हाय आबाद मावनाय जि बा गोबां आबाद मावखांनानै मैगं थाइ गं बा बायदिसि ना मुवाफोरनि फालांगि खालामनाय बेफार खालामनाय बेफोरखौबो जों गोबां सुबुंखौनो नुनो मोनबाय। बेजों लोगोसे जेरै खायसे सुबुङा जायफोराहाय गोजौ थाखोनि फरायबाय बिथांमोनाहाय ओ सोरखारजों गनायजानायखा नागिर नागिरफुबाय थानाय समाव गोबां बायदिसिना जेरैहाय ओ जायखौ जोङो होनो प्राइभेट फरायसालि बेफोरबायदि फरायसालिफोरावबो खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंलांनायजों लोगोसे ओ-ओनसोलनि सुबुंफोरनि ओ गथ' गथायफोरनो गोबां मोजां सोलों थाइ होनो हादों ओ बेफोरबो बिथांमोननि मोनसे मानि बेजों लोगोसे जे बिथांमोनाहाय गोबां रां मोनैनि जाउनावहाय ओ जेरैहाय जों बुङो ओ आलादायै मोनसे क्लास लायो आरोना थाखो सोलोंथाइ होयो टिउ स सन लानाय होननानै बुङो बेफोरबायदिबो मावो आरो जोंहा बिथिं बिथांमोना बिथांमोना गोबां बिबांनि आबाद जायफोरा मावो बिथांमोना गावनो मावनानै खम दामावनो हरनाय जायो बे फोरबो बिथां मोननि मोनसे ओ बे जाहैबाय हाय
औ
माने बिसोरो गुबुन हादोरनिफ्राय इसे खमावनो बायना लाबोनानै ओ गुबुन बाजारफोराव लायाव बेबायदि नुनो मोनो बेबायदि खामानिजोंबो गोबां सुबुंङानो दासान्दि
ग नोथां
आरो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो गोबां खामानि थायो जायफोराहाय ओ बोरमा दाउ अमा बेफोरबायदिनिबो बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। जायफोरखौहाय जोनो जोंनि ओ थांना थानाय जिउआव जानाय लोंनायाव बाहायो जेरैहाय नानि नानि फालांगि जायफोराहाय ना फिसा फुवान हेगारनाय बेफोरबायदिबो मावो। आरो ओ गोबां सुबुंङानो गोबां बायदि रोखोमनि खामानिखौ आखायाव लानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनब्ला जोंहा सुबुंफोराबो दिनैनि मुगायाव ओरैनो जिरायनानै थालाब्ला गासैबो मोनसे खामानिखौनो होसो होसो थांला आरोना गासैबो गुबुन एबा जौगानाय हारिफोर खौ नायना लानानै बिथांमोनबादि ओ दखान बे फार फालांगि होनोबो सोलोंबाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदिनो जों ओनसोलाव थानायफोरा ओ बा आइजो माहारिफोराबो जोंहा ओरैनो जिरायनानै थायाबा न'खरनि गाहाय हौवा माहारिया लाबोनानै होफैनाय मैगं थाइगं थाव संख्रि बेफोरखौल' नेनानै थाया जोंहा फ्रोमबोनि थांना थानाय जिउआव जानाय लोंनायनि थाखाय गामि ओनसोलनि आइजोफोराबो नाहा मैहायाव थांनानै ना खांख्राइ साम' बायदिसिना गुरनानै लाबोयो न'खराव। सोलिनो थाखाय आरो रां रुफा थाखायथ' जोंहा जेरैहाय दसे दसे समावहाय न'आवनो हिसान दानानै ओ फालि गुफुर बा बायदिसि सिना जिफोरखौहाय दानानै फाननायखौबो जों नुनो मोनो। बाजारावहाय बिदि बिथांमोना हरो बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो दा नोंथांनावबो एसे सोंनो सानो आरो जोंनि सुबुंफोराहाय गोदो दाफोर बायदियाव मा मा खामानिखौ मावनानै सोलिगासिनो दं एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जिउ खुंनाय रा राहा होनोब्ला गिबियावनो आबाद मावनायानो जायो। बिनि अनगायैबो आथिखालाव गोबां बायदिसिना बायदिसिना खामानि मावबोनायखौ जों नुबो नुबोगासिनो दङ जेरै आइजो माहारिया दानाय लुनायजों लोगोसे दाउ अमा बोरमा बायदिफोरखौ फिसिनानै गावनि नखर सामलायनायाव एबा गावनि गथ' गथाय खौ सोलोंथाइ होनायाव। गोबां बिफोरनि। ओ हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो लोगोसेनो हौवा माहारिफोरा आबाद मावनायनि अनगायैबो माइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आबाद जेरै उफर उफुरि आबाद। ओ बे स सबाय सिबिं लाइ लाफा बोथोरजों लोगोसे जाय आबाद खौ जों मावो बेफोरखौ मावनानै उम बेफोरखौ गावनि नखर नखराव जानो थाखायबो आरो बेफार फालांगि खालामनानैबो नखरखौ जौगाहोगासिनो दङ। आरो हौवा माहारिफोरा आबाद मावनाय बेल नङा ओ बायदिसिना आखाइजों हेबनाय ओ। दाला सान्द्रि खबाय जेखाइ बेफोरखौबो जों नआव बाहायनो थाखायबो आरो बेफोरखौ फाननानैबो रां रुफा आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बिफोरजोंनो जिउ औ दैदेनलांगासिनो दङ।
नंगौ नोंथां।
फोराबो ओ। बायदिसिना हा थाइ बाजार। सग गलाफोराव फिसा फिसा ओर गला होनानै एबा जाखिनि मैगं थाइगं दङ हाग्रा बंग्रानि मैगं बेफोरखौ खाबथिंनानै बेफोरखौ फाननानै आरो बेफोरजोंनो जिउखौ खुंगासिनो दङ
औ नंगौ नोंथां।
बेयाल जिउ खुंलांनांगौ बे नङा। बिसोरो हिनजाव माहारि हौवा माहारि गासैबो समान-समानै, नखरखौ खुंलांनायाव हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफ फोरबायदि खालामदों जानो हागौ
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ दा जोंहा माने जोंनि बर सुबुंफोराहाय ओरैबायदि जानो हमबाय जोंहाबो गोदान मुगाजों गोरोबफानानै जों उन जानानै गैलिया जों बुंनो हायो आरो। जायफोराहाय हाबाय बिथांमोना थ' आरो बांसिनै मोजाङैहाय बेफार फालांगि होनो नो सोरबाफोर बोरमा फार्म बा जेरैहाय जायफोराहाय नख'राव हा हु दङ बिथांमोना ओ फुख्रि जावनानै ओ जाय खौ जोङो नानि ना फिसा जाहोनाय बा ना गिदिर जाहोनानै गुबुननो फानहरनाय आरो बै नाख खौनो जोंनि बर' सुबुंफोरानो ओ बोना लांनानै हाथाय बाजाराव फानहैनाय बेफ फोरबायदि खामानिया जों बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोबां सोलिबाय आरो आरो जेरैहाय जोंहा जायफोर खाथि खालानि नोगोर- सहरफोरावहाय जोनि बर' सुबुंफोरनि मैगं थाइगं बा ओ जोंनि मुंदांखा मैगंफोरखौबो दानिया जायफोर ओ जाग्रा जामुंनि दखान गलाफोर ओंखामनि दखानफोर बेफ- बायदि जायगायाव गोबां नागिरनायखौ नुनो मोनो थ जों बेफोरबायदि दों गामि ओनसोलाव फैनानै बिथांमोनाहाय बायदिसिना मैगंखौ बायनानै लाङो बा नोगोराव लांनानै एसे गोबाङैनो जोंहा। ओ रां होनानै बायनानै लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदिबो सुबुंफोरा गोबां नआवनो बा गामियारि ओनसोलनि बायदिसिना मैगं थाइगंखौ खा खानानै जोंहा गोबां हेफाजाब जादों बा गोबां नख नखर सालायनो रांफोर होदों आरो। आरो बेबायदिनो जोंहा। बे बेलायावबो ओ खायसे सुबुंङा गावनि एसे रां बाहायनानै। टेक्टर बायदिसिना उम गानि उ आगजुफोरखौ बायनानै सुबुंफोरनाव सानफायावनो जि बिघा नैजि बिघा बायदिसिना हालौवनानै गोबां रां आरजिनो हादों। आरो जायफोरा हाय आबाद बिथांमोनाबो ओ एसे खम समावनो गोबां बिबांनि हाल एवनानै आबादखौ मावनानै थाबनो
औ।
बेफोरबायदि जोब गोबां खामानिखौबो जों नुनो मोननाय जायो मुगायाव। औ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन ना।
औ आरो बे आबाद मावनाय बायदिसिना मैगं थाइगं फाननायल नङा हौवा माहारिफोरा आथिखालाव ना बेदर बायदिसिना दाननानै बेफोरजोंबो रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेफोर रांखौनो ओ दिनैएसे गाबोन एसे बेफोरबायदि दोनथुमनानै‌ ओ गावबा गावनि न' बां न'आव जानाय आंखालफोरखौ सुफुं-सुफुंलांनायखौ जों नुनो मोन। दों। लोगोसे आरो हिनजाव माहारियाफो हिन्जाव माहारिफोराबो बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौबो गायो हौवा माहारिखौल नेबाय थायो बे नङा। जेसां हायो गावबा गाव सम सुबिदा खौ लानानै गावनि नांगौ जानाय आंखालफोरखौ सुफुंलांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नंगौ। आरो जोंहा बेफोरबायदि गोबां फिसा फिसा बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि सुबुंफोराबो रां रुफानि बिथिङाव गोबां जौगाबाय आरो गोबां बायदिसिना गान मुगानि गोरोबनाय बा गोबां गुबुनारि हादोर फोरनि खान्थि खान्थि माने खामानि मावनायनि आदब खायदाखौ जोंहा बाहेरायावहाय थांनानै सुबुंफोरा नायनानै फैनानै गोबां जोंहाबो मावफैनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला आरोबाव गोबां जों बुंनो थाबावबाय बेफोरबायदि खामानि खौहाय जोंनि बर सु सुबुंफोरा दिनैनि मुगायाव मावनानै गावनि नख'रखौ बा गावनि जिउखौ खांगासि नो दं बेजों लोगोसे इयुननि थाखायबो गोबां रां रुफा बुथुमनानै दोननो हानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ नोंथां।
औ नंगौ। औ नंगौ
औ जों बिदिला बेखिनियावनो फोथ'नोसै नामा? औ दे बिदिब्ला।
औ दे।